हेल' नोंथां।
हेल'।
औ खोनादोंना नोंथाङा? औ थारैनो औ नोंथांनि कल हरनायनि जाहोना
दा आं नोंथांनाव ओ फन हरनायनि खार'नानो जाहैबाय जोंहा जे बर'नि माखासे जानाय लोंनाय
औ न औ अब्ला नोंथाङा सावराय जागोन। औ सावराय जागोन नोंथां थारैनो।
दा अब्ला नोंथाङा जे जोंनि बर'नि जानाय लोंनाय बेफोरनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां थारैनो जोंनि बर'नि जानाय होनब्लाथ' जेरै जोङो बर'नि ओंख्रि होनोब्ला जेरै अमा, अमा बेदर जेरै अमा बेदरजों थास' बिबार
औ नोंथां।
औ नोंथाङाथ' मिथिगौ जानांगौ माबायदि जन्था थास' बिबारखौ। औ आरो जेरै जोङो औ जेरै अनला खारैजों दाउ बेदर जोंनि न'आवनो थानाय जेरै जों दाउ देसिबो खौ जेरै जों अमा जेरै जोङो अनला खारैखौ जों संनो हायो आरो नोंथां।
औ दे।
औ आरो सबायजों दाउ सबायजों अमा। बायदि रोखोमनि जोङो बर'नि होनोब्लाथ' जोंना बेफोरनो जेरै जोङो नारजिजों अमा।
औ।
औ जेरै जोंनि दोरोङारि बे बर हारिनि सिनायथि ओंख्रि होनबा। जोंना बेफोरनो आरो औ थारैनो। औ नोंथांआबो हायोबा एसे फोरमायना होलां।
हागोन नोंथां।
आं थारैनो।
जोंहा ओ। बर हारिनि माखासे दोरोङारि जानाय लोंनाय बुङोब्ला। जेरै जोंहा ओ अनला दाउ। अनला मेवाय बेनिफ्राय ओ सबाय साम'
अ औ नंगौ नोंथां।
औ ओमफ्राय नारजि अमा। बेनिफ्राय दङ जोंहा ओ। नाफाम बेफोरनो जोंनि। बरहा बरनि माखासे दोरोङारि जानाय आरो।
औ दोरोङारि जानाय नंगौ थारैनो।
औ अनला मेवाइ जानो थाखाय जोंहा नांगौ। गिबियावनो माइरं। दा माइरंखौ दैयाव सोमनानै। खौ देनाय जायो बेनिफ्राय जों संङो आरो। बेनिफ्राय जोंहा मेवाइखौ ओ औवानिफ्राय मोननाय जायो जेराव बे ओ। औवा सुबायाव थायो जेरै हासिंनिफ्राय ओंखारनाय मोनसे खिलिनाय। बेखौ जोंङो दाननानै लानानै बेखौ नआव लाबोनानै।
औ जानाय जायो औ जेरै अनलाफोरजों जों बांसिनानो जानाय जा जायो आरोना होमबा अनला औवा मेवाइ अनलाजों जेरै जोंङो। ओ जेरै जोंङो ब्रयलार बेदरफोरबो होनानै जानो हायो आरो। बेदरफोरजों बांसिन थावो आरो।
जोंहा ओ बेनिफ्राय दङ। सबाय साम जेरै जों सबायखौ हाथाय बाजाराव लायनानै। ओ हाथाय बाजानिफ्राय नआव लाबोनानै बेखौ एवनानै। बेनिफ्राय ओ हुख्रेमनाय जायो आरो बेनिफ्रायसो जों जायो। आरो जोंहा सामखौ ओ बबेबा दैमा दैसा नङाब्ला दंग। हाखरफ्राव लायनानै। बेनिफ्राय जों न'आव लाबोनानै बेखौबो साननै नङाबा सानथाम सो ओ दोआव सोमहाबनानै दोननाय जायो मानोना। औ साम' सिङाव मैला थानाय जायो। बियो जेब्ला मानबायगोन मोनायाव अब्ला मैलिया गब बेनिखायनो जोंङो बेखौ दैयाव सोमनानै दोननाय जायो आरो। नआव लाबोनानै बेनिफ्राय जों जानोसैब्ला। ओ सामनि खिथुखौ जोंङो दानख्लानानै। होनाय जायो बेनिफ्राय जोंङो औ नोंथां। बिराद मावनांगौ जायो बेनिफ्राय जोंङो ओ। बै सबाय हुख्रेमनायजों जोंङो संनाय जायो आरो। दा बेहाय लोगोसे।
जों आरो औ जेरै जोंङो सबायाइखौ जानो थाखाय जानो थाखाय। ब्लाबो जों जेरै जों लकेल लकेल सबाय जानो थाखायब्लाबो जोंङो जेरै। न'फोरावनो जेरै जों फोनानै जानो हायो आरो ना जेरै जोङो सबायखौ जानो थाखाय जेरै। जेरै जोंङो एवफ्रामना लानांगौ जायो ओमफ्राय ओमफ्राय जोंङो जेरै। ओ जेरैनो बिदिनो खामफ्लायबा जोंङो बथलफोरजों जेरै जोंङो हुख्रेमनाय जायो। जायो आरोना जों बेखौ औख्रेमनानै जोङो बेखौ जानाय जायो आरो।
औ दा जोंहा। बे सबायजों साम'जों ओंख्रियाव माखासे मस्ला मस्लि होनाय जायो। जोंहा खारदैबो होनाय जायो बेनिफ्राय। जोंहा जेरै साख्रि बानलु। थाव हालदै बेफोरबायदि मस्ला मस्लि होनाय जायो आरो।
ओरैनो आरो जोङो जेरै जोंनि बर'नि ओंख्रि होनोबाथ'। जेरै जोङो नारजियावबो खारैनांगौ जायो सब। सबायवबो आरो अनलायावबो खारै नांगौ जायो औ खैखौ जोंनो नांगौ जायो।
औ बेनिफ्राय दङ जोंहा। जे नाफाम जायखौ जोङो। ओ। दे बे नाफामखौ जों बानायो ओ थास' बिसंखौ। बानायनाय जायो बेनिफ्राय। बेखौ जोङो देग्लिनानै बबेबा हासुं नङाफ्रा। बयामाव सोनानै जोङो बेखौ। गोरा मााथुनानै। बेनिफ्राय जोङो दान मोनबा मोनद'नि उनाव। जों बेखौ जानाय जायो आरो बिनि मोदोमनाया। गेसाव मोदोमो बेखौ जोङो। मोदोमनायसो होनो आरो गेसाव मोनामबाबो। बिनि मोदोमनाया। लामा सामा गिदिंसारजोबो। सोरनिबा न'। एसे खाथियाव थांब्लानो जों नाफाम।
औ थारैनो नोंथां।
बेबायदिनो।
औ।
न'आवनो आबाद मावनानै जानो हायो जेरै लाइ लाफा।
औ।
बायदि आलु फान्थाव बेफोरनिबो जों गोबां आबाद मावनो हायो आरो। जेराव जों। खाथियावनो थानाय माखासे हा। बेखौ जोङो दानस्रांनानै बेखौ रानोब्ला। जों बेखौ सावनानै। जों बेहाय। जों एवनानै होनानै बेहाय। माखासे मैगं थाइगंनि जोलैफोर। फोना होनाय जायो। हो फैयो जेरै फान्थाव आरिहु बेनिफ्रायनो जों। बेबायदिनो। आबाद मावनाय जायो आरो लोगोसे बेहाय मोसौनि जे गोबोरखि बेखौ। सारना होनाय जायो जायखौ जोङो हासार बुङो। जाहाथे बे। बिनिफ्राय जोङो बेहाय। बोरमा मोसौ बायदिया। खोनादोंना नोंथां हेल' खोना फैया